खोनायाखै नोंथां।
खोनादों नोंथां।
फ्रि नामा?
फ्रिबा आङो मोनसे ट्रफिक लाना फैदों नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा? दैबानानि सायाव।
ओ बिब्दिब्ला गिबियावनो खारै बानायनोबा मै फोरमायग्रोदो।
औ दै बानायाथ' दानि दाबो दैमा दैलां बोथोराव गोबां अखा हानायजों बिराद इदिनो दैबाना जागासिनो जोंनि इदिनो गायखानाय माइफोराबो इदिनो माथुरि बायनानै बिदिनो फबसिन माबा दै माबा फुलुंजों फबसिन फैगासिनो दं गोबां खहा खालाम दों आरोना दै बानाया आरो गो गोबां अखा हानायजोंनि इनि बिनि बिराद हा हाजोफोरा गु हगारनानै जोंनि हाखौ बिराद बिदिनो समान खालाम बे आरोना बिदिनो बोरि जाबोनो हमबाय आरोना जों जोंनि माबायाव आरो फारसेथिं बिदि मोजांबा जाबाय जोंहाथ' बिदिनो दैज्लां बोथोरबा बिदिनो बनफोरबो बारा गैया जायो बेबो ओमफ्राय दैबानाजों गोबां गोबां औवाफोर बुखारनानै फैनायफोरखौ फैयो आरोना बेफोरखौ जोङो लायबा नाथाय गोबां मोनो आरोना
औ
मा होनदों नोंथां
दैबा दैबानाया जेनेबा जों जोंखौथ' गोबां खस ओ जेनेबा खस् खस्थ' खालामो नङा होमबा नोंथां जेनेबा दैबाना जायोब्लाथ' जोंनि माइ आबाद गायनाय फोथारफोरा जेनेबा बिदिनो बान्दो बानला बायनानै जोंनि माइ आबाद मावनाय फोथाराव जेनेबा बिब्दिनो बाला बुखारबोनानै नस्थ' जायो नङा होमबा नोंथां
औ आरो दैबा बिराद दाद बिराद दैबाना जागासिनो दं जोंनिथिंजाय दैबाना जाबाथाय ना जोंनि न'फोराव फिनाय जिब जुनारफोरा थानो जायगा गैया जायो अमा मासे बिदिनो अमा मासे अमाखौबो जों बिदिनो बारिफोराव खायो बेयावबो दैबानाजों लोमसावजोबनाय जायो अमाखौ खानो जायगा गैया जायो बिराद खस्थ' आरोना आरो मोसौ मासे खा जाहैनो जायगा गैया जायो खास्लायनो थाखाय माबा आरो मोसौ खानाय जायगायाव बिराद लोमसावजोबो आरो ना गोबां जिब जुनार लानायफ्राबो गोबां खस्थ' जायो आरो आरो जोंनि बिदिनो हांसोफोर लायोना हांसोफोराबो बोरैबा बिदिनो दैबानाजों गोबां बिदिनो थांफालाबायो आरोना बुखारलांफालाबायो बिदिनो थां मालाबायो आरोना जोंनि न'आवफोर न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरा आरो
ओ दा समाव ओजा दाथाय सोलिबाय थानाय समाव नोंथांमोननिथिं दैबाना जागोन नामा
औ जादों दैबाना
नोंथांमोननिथिं दैबाना जानाय गोबां खहाथ' जादों
औ बिराद खहा जादों बिदिनो जोंनि न'फोराव बिदिनो अबावबा अबावबा थानाय माल बिदिनो बाहेरफोराव थानाय माल बुस्थुफोरा इदिनो गोबां दैबानाजों बुखारलांद्रादों आरोना आरो जिब जुनारफोराबो बिराद खस्थ' मोनो जिब जुनार फोरनि आदार होग्रा बुस्थुफोराबो गोबां थांफाला जोब्बाय आरो ना
नोंथां
माइ आबादफोरखौबो खहा खालामदों गोबां फुलुंफोरा फैजोब्बाय आरो आरो जोंनि गायखानाय माइफोरखौ गोबां खहा खालामबाय आरोना
दाथ' बेयाव ओ फिन केेब माइ खामानियाथ' मावफिनो ओ गोब्राब जासिगोन नङा होमबा नोंथां
औ बिराद गोब्राब जासिगोन आरोना बेयाव मावफिननाया
औ
बिराद दैबाना जाबा आरो जोंथिजाय बिराद मोजांबो आरो ना गोबां ना मोनो बिराद बे बिदि बायदि मा ना नायनो ना सिंगि गोरि नास्राय बिदिनो बाला बाथि मावा फिथिख्रि बेफोर नाफोरखौ गोबां मोनो आरो ना। बेफोर नाफोरखौ जोंहा इदिनो इदिनो लायो हम हम ब्लाय हमै हमै इदिनो लाबोनानै इदिनो बेखौ जोंहा सान्दुंआव इदिनो सान्दुं नङाबा अराव इदिनो बेखौ फोरानो आरो बेखौ। फोराननायनि उनाव इदिनो बेखौ रानजासे इदिनो एखौ नाफाम देनानै दोनो आरो नाफाम देनायखौथ' बोरै देयो नोंथाङा मिथि मोनथिगोना मिनथिया? खोनायाखै नोंथां? नाफाम नाफामखौ देनायानो जाहैबाय इदिनो जोंहा इदि देयो आरो इदिनो उवालाव बेखौ देनाय जायो आरो। ना नाफामखौ इदिनो। थास' थास' इदिनो थास' दु दुदालि गांखं होनानै। इदिनो आरो थास' गोसोमनि गांखंबो होजायो आरो ना। बेखौ इदिनो देयो ओमफाय देनानै बेखौ हा दानि सिगांसो हासुङाव सोयोमोन दानि दिनावथ' बांसिन बयामावसो सोनानै दोननाय जायो आरोना। एदिनो बिखौ समायाव सो नानै इदिनो मोजां खाथे माबानानै मारिनानै बेखौ मोज मास मोनसेसोनि थाखाय दोनो आरो आरो बेखौ उनाव एसे एसे फुं फुुङाव इदिनो जानाय जायो आरो। बेफोरबायदिमोन। ना मोननानै जोंहा बेफोरबायदिबो खालामनो हायो आरो ना आरो बिनो गोबां खहाबो खालामो। आरो।
औ।
नोंथां मोनथिनो
अ आ आथिखालावथ' जोंनिथिं दै बाना जाथ'वाखै आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ जों दैबाना जायोब्लाथ' जोङो ओ मोजांबो जायो मानो होनोब्ला जोंनि ओ बिब्दिनो हाखर हाला जाम्फै फोथारफोराव ओ बिदिनो प्लास्टिकनि मुवा बेसादफोरा जेनेबा थायोब्लाथाय ओ दैबानानि गेजेरजों जों ओ बुखारलांनो हायो बुखारलांनानै जेनेबा गोजान जायगायावबा ओ गुवार दैमाफोराव बोहैलाङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बोहैलांखारनायनि जाउनाव जेनेबा जोंनि आबाद फोथाराथ' मोजां जायो नङा होमबा नोंथां? जेनेबा दाखोर गैयि जासिगोन आरोना। ओं बिब्दिनो ओ जेनेबा दैबाना फैयोब्लाथ' दैबाना फैयोब्ला बिदिनो नाबो फैफायो आरोना नोंथां। औ औ बिदिनो दैबाना जायोब्ला खहाबो जायो आरोना जोंनि ओ बिब्दिनो आबाद फोथारफोराव सिलिंखार खालामलाङो लोगोसेनो आ बान्दो बानला सिफायनानै जेनेबा
ओ मानसिफोरनि न'बां आं जिब जुनार दाउमा-दाउसा बैफोरखौ ओ ओ। खालामलाङो आरोना नोंथां।
औ।
अमा ओ दाउ अमा हांसो बिब्दिनो जेनेबा खहा जायो आरोना थानो थाखाय मोनसे मोजां जायगा जेनेबा थानो थाखाय थ' बिब्दिनो दैबाना जायो जब्ला बहा थानो बहा मानो जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ औ। नोंथाङा दैबानानि सायाव एसे फोरमायना होबावदो
जोंथिंथ' इदिनो हाजो खाथि नालाय बे हाजोआ इदिनो बिराद गिसि खायो आरो गिसि खनानै बिदिनो बिनि हाफोरा गिसिखानाय हाफोरा बिदिनो दैबानाजों फैनानै जोंनि दुब्लिफोराव ज' ज जाफैनानै थायो आरो बेफोरावनो जोंनि उनाव उनावहाय लागै जोंनि हाया गोबां बोरि जानानै माइ गायनोनो बिदिनो दै थानाय नङाबाय नामा बिदि सानो आरो आरो दानि दिनावथ' आरो बेफोरबायदि इदि माबा हाजो जायगाथिंजाय बेराय जायानो। बां बे गिनांगौ आरो ना गोबां अखा हानायजों बिदिनो जों बे बेरायबाय थानाय समाव लामा सामा इदिनो हाफोरखौ इदिनो गिसि खानानै गोरलै जानो गिनांगौ आरोना बिराद साबधानै थानांगौ आरोना जोंथिंगाया बेबायदि एसे दै जाबानो बिदिनो न' मानि लोमसाव फैजोबो माबा न'फोराव हाबनो हाबो आरो बिराद खस्थ' आरोना बिदिनो ओंखाम ओंख्रि मोजां मोजाङै संना जानो मोना दैबाना जाबा बिदिनो बनफोराबो गिसि गिसि जाजोबो अरदाबफोराबो सिजोबो आरोना बेनिखायनो जोङो जा आदारखौबो जों जानाय आदारखौबो जों मोजाङै मोनजाया आरो न दै बाना जाबाथाय रानथाब खुथाब थानांगौ गोनां जायो आरोना जोङो।
उम।
दानि दिनावथ' गोबां एबारथ' गोबां अखा हाबाय थादों आयु
औ।
बिब्दिनो बांद्राय अखा हाब्लाबो जोंनि थाखाय खहा जायो नङा होमबा नोंथां जोङोथ' जानो थाखाय माइरंनि गोनां जायोना नोंथां गोबां गोबां अखा हानायनि जोङो जेनेबा माइखौथ' बोरै लामनो नङा होमबा नोंथां माइ राननो थाखायथ' जोंङो सानदुं नांगौ औ।
औ।
गोबां अखा हाब हाबाय थायोब्लाथ' जोङो माइ जोङो सान्दुुंव होनो मोनला नालाय जोङो जानो थाखाय बहुत दिगदार जायो आरोना न
औ नंगौ। जोङो ओंखामानो जोंनि गुदि आदार जानानै थाबायना बे गैयाबानो जों थांनानै थानो हाया नालाय। आरो आरो माइ गायनायावबो बिदि बेनिखायनो मोजाङै गायनो मोननांगौ आरो ना जोंहा बे गैयाबानो जों गै थांनानै थानो हाखाया बेदिनो जोंनि बिगाय फुनाय समाव बिदिनो बिराद बिदिनो अखा हानानै बिदिनो दैबानाजों लोमसाव जोबा जों बिदिनो दुखु मोनो आरोना जोंनि गायखानाय माइया बिदि जाबाथाय जोंहा उनावहाय दा नै माखौ जागोन मोन मागोन बेफोरबायदि एसे साननाय फैयो आरोना।
औ
नोंथां' जोंना समाबो जाबाय जों उननि समाव गोबाङै सावरायनोसै बिब्ला दोन्थ'नोसै। नोंथां
औ औ दे